औ।
हेलौ।
औ खोनादों ना?
उम खोनादों।
अ माबोरै दं?
आङो गेजेरावनो दङ' दायो।
औ अबाव दं दा?
आङो दा न'आवनो दङ' दे।
अ दिनै जोंहा होमबा बेरायनायनि सोमोन्दै रायलायनोसै ना?
रायलाय जायो।
अ नोंसोरनि ओनसोलाव ओरैनो मा मा बेरायथाव जायगाफोर दं?
जोंनि ओनसोलावथ' जोंनि न' गुदियावनो एबे मा होनोलाय मानास नेसनेल पार्कआ ए दङ' माव जि गेन्द्रि दङो। ओरै जोंनि साहा साइ खै आरो भुटान दङो।
औ। बे मानासाव ओरैनो मा मा नायथाव जायगा दं?
मानासाव ओरैनोथ' जोङो जोंनि बे मावजि गेन्द्रिजों सिंजों हाबलाङोबा बै मथंगुरि मानास बेखौ मोनहैयो आरोना ओमफ्राय नायथाव जायगायाथ' बेनो बेनि गेजेराव हाग्रा जाहारबारि दं। मानो गोबां बे माबा ओ मोनो ओ बटानिकेल जेराव माने ओ लाइफाङारि मोनोना बिफां लाइफां बेबायदि मोनो आरो दाउराय ओ दाउरायफोर नुयो गेजेर गेजेर हाग्राजों थाङोब्ला।
अ ओरैनो मा मा बिफां लाइफां दं बेहाय?
बेवहाय दङो ओरैनो मेगं जानाय जोङो जि जायो मैगं मेगं हिसाबै जोङो खेरा दाफिनि मोनो बिफां लाइफाङाव आरोना बेबायदि ओमफ्राय खेरादाफिनि मोनो। ओमफ्राय लाफा सायख' मोनो बेबायदिनो मोजां मोजां बि बिफांफोर जोङो मोननो हायो बेयाव गाम्बारि थायो मालाबा सिसु थायो।
औ औ आरो औ औ माने बेसेन गोसा बेसेन गोसा बिफां लाायफ बिफांफोर दं आरो ना
औ दङ जोङो नायनो थाङोब्ला गेजेरफोराव जोङो नायनो थाङोब्ला मोनो गोबां इनिख्रुइबो आरो बांसिन मोननो हायो।
अ औ बेथ' आरो गोबां जिब जुनारफोरबो दंना? औ ओरैनो मा मा जिब जुनार नुनो मोनो बेहाय थांबा?
जोङो बेवहाय जोङो बांसिनै नुनो मोनो दावराइखौ मोननो हायो। नुनो हायो इनिफ्राय मै नुयो। बियो हाग्रानि मोसौ नुयो बेनिफ्राय मैदेर मोनो मैदेर फालो थायो बेबायदि। नों मालाबा थांफेरबाय नामा?
औ आंथ' थांफेराखै। नोंथांमोनाथ' होनबा।
थाङो खाथि जायो ओनिफ्राय मालाबा ओ। बे मानासनि दैमा सेराव। जाम्फै थायोना बे जाम्फैफोराव ना गुरैनाय जायो। फिसा फिसा दैसं बोहैनायफोराव नाथुर दुनाय मोनो ना। हाग्रानि नाफोर मोनो आरो।
अ गोबां ना मोनो नामा बेहाय?
हो?
गोबां ना मोनो नामा?
ना मोनो ना अन्थाइ मोनो गान्दा गागेब ना मोनो। ना गोलाव मोनो दैमानि नाथुर फोर मोनो। बेबायदि।
ओम। ओमफ्राय। बेहाय थांनोबा माजों थांनांगोन जेनेबा मा राहा दं बेहाय थांनाय बे जायगासिम थांनो थाखाय?
अ बे जायगासिम जोङो थाङोबा जोंनि जायगानि गारिखौ हाबनो होआबो जानो हागौ। बे माबानि हाग्रानिहाय दावबायग्रा मोनसे जिप दङो ना। बेजोंसो थांनो हायो जोङो।
औ औ औ।
ओम माखासे ओ जिब जुनारनि गेजेराव जोङो माखासे नै बेबायदि जिबौफोर मोननो हायो बेवहाय। बेयाव अजगर ओ मा होनो। अजगर जिबौखौ जों मोननो हायो।
गोबां गेदेर गेदेर अजगर जिबौ दों नामा बेहाय?
थ' सिगां बो हाग्रायावहाय मोनखांबाय बेबायदि। अजग फोर जिबौ हमनानै दोननानै जोङो बे सिराखानायाव हरनाय जादों।
अ' ओमफाय बेहायथ' मोसा लख्राफोरखौबो
मोसाखौ मोननो हायो औ मोसाखौ बा हले मोननो हायो बेहाय मानास हाग्रामायाव आरो मोस साजों लोगोसे गान्दा जोङो नुनो हायो। उम
आरो ओरैनो मा मा जायगा दंबावो नोंसोरनिथिं बेरायथाव?
जोंनिखै बेरायथाव ओ दङ हाजो सेर सेर जायगाफोर दङ एहाव ओ जों मोनो बे बुनगाव साइदखै जोङो थाङोबा बुनगाव एरियाखै थाङोबा जोङो बे ओ भुटान रायजोनि हायेन जायगायाव जोङो बेरायनो हायो। बेखिनिनि बारहावायाबो गोबां मोजां आरो। गोग्गो जोङो गोग्गो बारहावाखौ जोङो मोन नायनो समायना थाङोब्ला मोनथिगोन।
औ औ औ
थाङोबा ओ आंखौ लोगो हमबानो जाबाय।
औ जागोन दे बेआयथ' होमबा आदा जोंनिथिंथ' बांद्राय बिदि गैया जोंनिथिं मोनसेल' दङ जायगा दारागाव होननाय
औ
बेआयनो थाङो आरो मानसिफ्रा।
उम
ओरैनो माने दै बोहैबोनाय नालाय बेआयनो सोरबा सोरबा दुगैनोबो थाङो। ओरैनो सोरबा लावखार ओंखामबो जानो थाङो।
उम
अ' औ सोरबा फेमिलिनि न'खरनिजोंबो थाङो। आरो सोरबा लोगोफोरजोंबो थाङो। बिदिनो थाङो आरो जोंनाथ' खाथिखा नालाय। जोंङो ओरैनो गोसो जाबानो थाङो
उम खाथिखा नालाय थांलाय फैलाइ खम समनि गेजेरावनो जायो आरो ना होमबा
औ औ औ
बेजों लोगोसे नोंसोरनिखै आङो आङो खनसे थांखांबाय बेनिफ्राय थांदों खनसेल' थांदों ओमफ्राय आङो बे दैमाखै थांथारासै आरो ओमफ्राय आरो नोंसोरनिथिं दैमाखौ आं थां ओंखारख्लायदों अब्लाबो बे दैमाखौै आङो बारहोआखै आरो नुहुरदों आं गोजाननिफ्राय बिफां लाइफां माखासे मानि नुहुरदों बेनिफ्राय नोंसिनिथिं मोनसे हा?
समायना नुनायना नुयै नोंथाङा जोंनि बे दारागावखौ
जोंनि बे जायगा ओनसोलाव समायनायाथ' दंखायो नोंसोर बिनिखिबोथ समायनायानो खा समायनाजों लोगोसे गोबां माने गोगो बारहावायाव जोङो थाङो दङ आरोना
औ औ माने थांनानै गोजोन मोनो आरोना गोसोफोरखो
उम बेबायदि नो दावबायनाय समाव आरो बेबायदि जायगाफोर नुयोब्ला गोसोआव गोजोननायथ' फैखागोन। बेजों लोगोसे नोंसिनिखै आङो माबा खोनादोंमोन माउजि माउजि पार्क ना मा?
औ बे पार्कआथ जोंनि खाथिथार
अ खा थिथार माबायदि जायगाया ओरैनो उम माबायदि जायगाया नायनो
बेथ जायगायाथ पार्क नालाय बिबार दं बिबार बारिजों बुंफबनाय आरो बिबार बिफांफोराथ थाखासिगोन पार्कआवथ थाखायो नालाय बि बेफोरो लोगोसे आरो बेहाय माने गेजेराव फुख्रिबो दं आरो गिदिर फुख्रि
अ फुख्रियाव माबाफोर ना खासेयाव दङ नामा
औ बे फुख्रियाव बिदिनो खासेयाव नाफोर फिसिना दोननाय जादों आरो मानसिफोरा फैबा जाहाथे नायनानै गोजोननाय लानो हायो अ बिनि थाखाय माने बिबारफोर फोरखौबो समायना समायना गायनानै दोनदो माने नायबाबो फो नाय सहायै बायदि आरो जायगायाबो जोबोद गुवार अ आगोल
बेसेबांसो बिगा जागोन हायालाय
बिखौ थ दा जि बिगासो होननानै बुंनांसिगोन ! ! ! अनुमान आरो आंबो बांद्राय मिथि खुथिया
ओ आङो मिनथिनायाव ओ आं मिनथिनायावथ बेयो सेजौ बाजि बिघा होननाय खोनादों आङो
अ इदि बांद्राय नोंद्राया
ए आं आरो गोजाननि मानसि
औ औ औ बेलेगनिफ्रायसो खोनानाय नालाय औ औ औ माब्लाबा फैनानै नायफै फैबा नुनो मोनगोन दे नोंथाङा होमबाना गावनि मेगन बिदिनो नुनानै मिथिलांगोन ना
उम मा दं बेवहाय नायगोन थांगोन आंबो मालाबा सम लानानै मानसिफोरा गोबां थाङो दावबायनो थाङो औ बेबायदि जोंनिखैथ बेनो मानास नेसनेल पार्क आनो बेजों लोगोसे जोङो गुबुन हादोर भुटान रायजोनि खाथियाव थानाय दैमाफोराव जोङो बेरायनो थाङो बेनो सम लानानै गरम बोथोरफोराव मानसि दा दुगैनो थाङो बेबायदि गोजोन बारहावाखौ जानो थाङो
लावखार ओंखाम जाहैनो हानायबोथ जायगा दंना नों
जायगा दङो बे लावखार ओंखाम जानायनि सुबिदा ओ जायगाया सुजुगा दंखायो बेवहाय बेवहाय फथा फथा दैलां होनो नोना जे जायगा फथा दैलां बेवहाय दैमाबो बोहैयो मानसिफोर जिरायनो हानाय
नि मुं ना जायगानि मुं
बेयो दैमानि मुं
अ
ओमफाय बे बेनि दैमानि ओ दैमानि मुंखौ लानानै जायगानि मुंखौबो दोनदों फथाफारा बे दैमाजोंनो नांजाबनाय गामि नि फटाफाराया बेनि दैमा बे फथा दैमानि सेरावनो आरो मोनसे लाबार खेथि दङो ओ लाबार बिफांनि ओ बे आबाद दङो आरो
औ औ बुरजाथार नामा बे लाबार नि आबादा
नि आबादाथ' ओ दाइनजि बिघासो जागोन उम ओरै सानै साथामनि उम सानै साथामनि ओ बिगोमानि बे लाबार बागाना ओ लाबार आबादा सासेनिल' नङा बे ओमफ्रायो बेवहायबे थाङो उम मानसिफोरा बेफोरखौ बो नायनो थाङो बेबायदि
औ लाबारनि आबादखौबोथ' समायना नुयोना बिफां लाइफांफोरखो
समायना नुयो दा उम बेयो माने लाबार आबाद दा बे मानासनि औ हाग्राजोंनो नांजाबनाय आरो
औ बिदिबाथ' जोबोद समायना नुयोना
नुयो नुयो बेनिखायनो मानास हाग्रामायाव जेब्ला मानसिफोरा गुबुन जायगानिफ्राय फैयो बेबायदिनो बे मानास हाग्रायाव हाग्रा सेराव थानाय बे लबर आबादावबो हाबहैयो आरो मानसिफोरा। लावखार ओंखामखौ बेखिनियावबो जानो हायो ओं। दानिया नोंसिनिखैथ' बे खिनियानो ना?
औ
उम दे होमबा जों मालाबा राय्लायसिगोन दोनथ'नोसै ओं दे।